औ
औ औ नोंथाङा खोना
औ औ खोनादों नोंथां।
हेल' औ औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
अ नोंथां आं ओरैनो दङ।
औ औ दा नोंथाङा औ आंबो दङ। सोर
औ औ
नोंथाङा सानदुंनि जानायखौ आाखांबाय मा
औ जाखांबाय नोंथां।
औ औ दा नोंथांनाव आंनि ओ-कल हरनायनि बे जाहोनानो जाहैबाय दा नोंथांनाव मोनसे बिबारनि बागै सावरायनो सानद दा नोंथाङा दंबा फोरमाय
औ हागोन नोंथां।
अ औ
ओरैनोथ' बिबार होनना बुङोब्ला ओरै मेसें गलाब बिबार। ओ-सानफ्लावार लिलि दाफदिल। ओ-दालिया बिदिनो दाावदै फुल। ओमफ्राय। दावदै फुल बिदिनो बायदिसिना बिबारफोरखौ नुनाय जायो आरो। ओरैनोथ' बिबारखौ जों बिदिनो ओ-फु फुजा होनाय आरो सोरबा सोरबा फुजा होनाव बाहायो आरो। आरो बिदिनो सोरबा सोरबा। न'नि साजायनाय बिबार बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरो जे सोरबा बिदिनो आरो टाउन टाउन एरियाायाव थाग्राफोर मानसिफोर बिसोरो बिबारफोरखौ जेन'बा न'फ्रावनो दोननाय जायो आरो। जों नुनो मोनो न' सिङावनो दोननाय। मानाय आरो बिबारफोराथ' अनेक। गाबनि दङ बा बिबार नायो। बिबार गोजा गुफुर गलाब। बेफोरबायाददिखौ जों नुनो मोनो आरो आरो।
औ औ
ओरैनोथ' सिगां समाव बिबारफोरखौ बिदिनो। प्लास्टिकनि लबारनि बेफोरबायाददिखौ नुनो मोननाय जायामोन आरो।
औ औ
दानि जुगावथ' बिबारफोरखौ बिदिनो लबारनि प्लास्टिकनि बेफोरबायदि बानायनायखौ जों। बांसिन नुनो मोनसै
आरो बिदिनो बिबारनि खामानि अबेबा खामानिफोरखौ बिदिनो लबार प्लास्टिक बेफोरनि बिबार होनाय मानाय बेफोरखौ जों नुनो मोन आरो। बिदिनो जेरै हाबा सोरनिबा हाबा जानाय बे फोराव सोरबाफोर गिफ्ट हिसाबै बिदिनो लबार प्लास्टिकनि बिबारफोर बेफोरखौ होनायखौ जों नु नुनो मोनो आरो।
औ औ
बेदिनो ओरैनो बुंनो थांङोब्ला बिबार बागान बानायोब्ला जों जेन'बा जों जोंनि गोसोखौ मोजां मोनगोन आरो जेनेबा बिबार बागानाव जों थांङोब्ला नुयोब्ला बिबारफोरखौ नुयोब्ला।
औ
ओरैनोथ' बिबारफ्रा बिदिनो समायना रमायना बिबारफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो। बा-बिबार बागानाव थांनाय माने जों जोंनि गोसोखौनो मोजां मोनखायो आरो।
औ।
दा नोंथांखौ खोन्थानो हागोन नामा जेनेबा बिबारा नोंथांमोननिसिम बिदिनो मा मा दंङ। आरो मा मा रोखोमनि।
दा बिबाराथ'बां। आरो। आरो दउदै दाउदै फुल आरो बिनिफ्राय अप्राजित। था आरो बिनिफ्राय अशक फुल। बिदिनो गोबां रोखोम नुनो मोनो जेनेबा। ओ खा माखासे बिबारा ओ जेरै दा ज'बा गला बेफोरबो गोबां रोखोमनि। नि जेनेबा ज'बायाबो गोबां रोखोमनि गाब थायो। गलाबाबबो गोबां रोखोमनि गाब थायो आरो। बिदिनो दा ओ गोजा गुफुर बिदिनो दा नोंथांङा जे बुंदों बेफोरखौ आंबो मिनथिनाय जादों आरो बेफोरनि अनगा। थ' जेनेबा एथ'बांबो आंबो मोजां मिथिया दा जोंहा बिबार होनोब्ला जोंहा बिबारखौ। मायाव बाहायनाय जायो होमबा। जाहा बिबारखौ सिगांङावनो जेनेबा खायसे ओ दा नोंथांङा बुंदों न'आव साजायनायफोराव बाहायनाय जायो ओ बेबो मोनसे ओमफ्राय आरो फुजा होनायाव बाहायनाय जायो खायसे। आरो बिनिफ्राय जोंहा बिबारखौ। सोरनिबा हाबा हुखा बे समाव जोंहा ओ हौवा गोदान एबा हिनजाव गोदानखौ ओ जिथु माला गानहोयो बेयाव जों बिबारखौ माला बानायनानै। होनाय जायो। आरो जिथु बे ओ हाबानि समाव ओ मणन्दप बेफोराव जोंहा मोजां नुनायनि थाखाय एबा समायना नुनायनि थाखाय जोंहा बिबारखौ सारनानै मोजां नुहोनो थाखाय ओ बिबार सारना होनाय जायो आरो। आरो बेनि अनगायै जोंहा जिथुना मानसि थैनाय समाव ओ जोंहा बाव मानसि थैनाय समाव बावनो थाखाय जोंहा बेयावबो जोंहा बिबारखौ बावनाय बावनाय हिसाबै जोंहा ओ खालामनाय जायो आरो। ओ जेनेबा मानसिखौ बावनो थाखाय जोंहा बिबारखौ बाहा
औ।
दा बेफोरखौ नुनो मोनदों आरो आंबो दा। मोनसे बार दं अप्राथ बार बेखौ आं मिथिनायाव आरो। आं गोबांनिफ्रायनो मिथिबाय दा बे अफ्रा जेथा बिबार बेखौ। ओ खायसे मानसिफोरा ओम जिथु दा फुङाव देहाया मोजां जायो होननानै ओ दै गुदुङाव ओ दै गुदुंजों ओमफाय बे ओ माबायाव गोदौ होनानै लोंनाय जायो आरो बे अपराजिथा बिबारखौ होनानै। गोदौ होननानै लोंनाय जायो, बेखौ गोबां मानसिनिफ्रायनो मिथिनाय जादों आरो आङो।
औ औ।
दा नोंथाङा बिनि अनगायै माबाफोर मिथिबावनो लुगैदों नामा? सोंथि दं नामा नोंथांनाव दा?
औ जेन'बा नोंथांमोनथिं बिदिनो बिबारनि सायाव ओरैनो बिबार बागान बानायनाय मानाय बिदिनो गामि ओनसोलाव बा न'फोराव बिबार बागानफोर बानायनाय बेफोरखौ नोंथाङा नुनो मोन्दों नामा?
ओ जोंनि गामि ओनसोलाव खेब जयैनो दा ओ दानि समाव माने ओ गोदोनि समावबो दंमोन खिन्थु
ओ।
ओ न'फोरखौ साजायनो थाखाय बेबायदि ओ फोराव न'नि सिगाङाव टाबफोराव गायनानै दोननाय होनानै गोबां खौनो बिबारखौ गायनाय नुनो मोनो आरो। बिदि
नायनि समाव बिबारफोरखौ नुयोबा एबा बिबारफोर फोरखौ नुयोबा जोंनि गोसोआ बिदिनो थाजिम जायो। जेनेबा मोजां मोनो बिबारफोरखौ नुनानै गोसोखौ मोजां मोनो। दा नोंथांनि ओनसोलावलाय बेबायदि बिबार गाय गानाय दं नामा नोंथांनि ओनसोलफोराव?
ओरैनोथ' बिदिनो बागानफोरखौथ' जों बारा नुनाय जाया ओरैनो बिदिनो न'खराव साजायनो थाखाय दोननाय बेफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो। बिदिनो न'नि हाफोराव गायनाय, ओरैनोथ' दानि जुगाव बिदिनो लबारनि प्लास टिकनि बिबार बेफोरखौसो जों बाहायनायखौ नुनो मोनखायो। जेन'बा
औ औ नंगौ, औ औ।
थेवबो जों जोंनि एरियायाव माखासे बिदिनो बिबारफोरखौ जों गायनानै दोनो आरो। आरो बिबारा गायबानोल' जाया जे गायबानो थाङो बे नङा आरो। जेन'बा बिबारफोरखौबो बिदिनो जो-जोथोन लानांगौ आरो
औ औ।
बोरमा मोसौ बेफोरबोथ' जाफैलाबायो।
औ औ।
दा बेफोरखौ होबथानो थाखाय जों होबथानायनि राहा लामा लानांगौ आरो। आरो बिबार फांसे बिबार थांहोनो थाखायबा जों जेन'बा मोजाङै आदर लानांगौ दै लुफा लुफा लुनानै होनांगौ आरो। बिबारफोरखौ आरो गोबां सुबुंफोर दं जे बिबारनि फालांगि खालामग्रा। बिथांमोनहाबो जेन'बा बिबारफोरखौ जोबोद जोथोन लानानै फाननांगौ जायोबा फालांगि खालामनांगौ जायो आरो
औ औ दा नोंथाङा बे फालांगि खालामनायखौथ' बुंबाय दा नोंथाङा बिबारनि बिदि फालांगि खालामनाया मोजां ना गाज्रि नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? नोंथांनि साननायाव
ओ ओरैनोथ' फालांगि खालामनायाव बिदिनो लबारनि प्लास्टिकनि बिबारफोर फालांगि खालामग्रा दङ। माखासेफोर जेन'बा बेफोर बेफोर मोजाङा मोजां बेफोरबो थेवबो जोंनि नैबे हायाव थांग्रा बिबार जे जबा लिलि दाफदेल बेफोरो जेन'बा जों बेफोरखौ फानोब्ला गायोब्ला बेफोर मोजां आरो
औ औ
आरो नायनोबो मोजां जायो आरो जोंनि आबहावाखौबोथ' एसे मोजाङै लाखिगोन बेफोरनो आरो
औ औ दा नोंथाङा बे फाननायनि सायाव मा बुंगोन जेनेबा गोबां मानसिफ्राथ' दा नोंथाङा बुंदों बिबारजों फालांगि खालामनानै रां आरजियो नङा होमबा नोंथां? दा बे बिबार खौ जेनेबा ओ बिदि फाननायनि सायाव नोंथाङा दा मा बुंनो सानगोन?
ओरैनोथ' जेन'बा जिउ राहा लामा खुंनो थाखायथ' नों बेबो मोनसे फालांगियानो जाहैबाय। बिबार फाननाय बेबो दा गोबां सुबुंफोराानो बिबारखौ फानो बिदिनो फालांगि खालाम गावबा गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय आरो
औ औ
दा ओरैनो फालांगि खालामबा जों बांसिन आथिखालावथ' लभार प्लास्टिक बेफोरनि बागै जों नुनो मोननाय जायो आरो बेफोरखौ लबार प्लास्टिकनि बिबारफोरखौ
ओ जेन' बा आंनि मथेबा बिदिनो लगारनि बिबारफोरखौ फानालासे दा बिदिनो जोंनि एरियायाव मोनग्रा हायाव थांग्रा हाजों थांग्रा बेफोरबायदि बि बिबारफोरखौ फाननाय गायनाया सुबुंनि थाखाय मोजां जागोन आरो
औ औ दा नोंथांनि बायदि बे प्लास्टिक बिबारफोर जिथु दा फानो बे बेबायदिया मानि जेनेबा मानि थाखाय नोंथाङा फाननाङा जेनेबा फाननाङा बिबायदि माबायाव बुंदों दा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
ओरैनोथ' फानांङा होनद्रायबाबो जाया जानाया जेन'बा
औ औ।
समायनायनि थाखाय फाननांगौ फाननायाथ' थेवबो प्लास्टिकनि बिबारफोरखौ फानस्लायस्लाय बिदिनो जोंनि बे हायावनो रज'ग्रा बिबारफोर बेफोरखौ गायोब्ला जेन'बा जोंफोरनि आबहावाफोराबो एसे मोजां जागोन आरो आरो जाय बे प्लास थिगनि बिबार बेफोरखौ जेन'बा जों सावोना बेफोरजों सावोबा बिदिनो खुन्दैफ्रा आबहावाफोरखौ गुबुंले खालामो नाथाय बे जोंनि हायाव रजग्रा बिबारनि ख्रुय जों आबहावा गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ औ दा नोंथां समाबो जाबाय रायज्लायै रायजलायै
औ
औ दोनथ'नोसै होनोमबा नोंथां जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम औ औ